खबर सबरालाय?
आंनाथ' मोजांङानो
मोजां ने आंनाबो बिदिनोसै मोजां आं मोजां। जाङानो होनजायो बिदिनो नोंथां जोंहाय। आङो बिदिनो बिबारनि बारियै रायलायनो थाखाय नों बेजोंहाय नोंथां एसे बिबारनि बारै एसे मिथिनो थाखाय अ बिबोनो होनजायाना बिबाराय आं आं बुंग्रोनोसै बिबारनि बारै मा नो नङा होमबा बिबाराथ' मा उम बुरजा बिबार थायो नङा होनबा? बिदिनो जेरै ओ मा होनो मा मा बिबार जायो र' बिबार जायो ओमफ्राय मा होनो इयो गलाब गलाब जे होनोना जों इखौ गलाब । गलाब जों गय गलाब बिबार थायो । बिदिनो मेल्ला बिबार दंलै नोङा होनबा? आरो मोनसे सानफ्लावार मोनसे टुलिप मोनसे लिलिप दैजि अर्चिड मेल्ला बिदिनो हेभिसकास हेभिसकासखौथ' जों जोंनिथियाय मा नुयोदा फुजाब ओ बो होयो नङा होमबाथ लिलिखौबो ओ गोजाया हेभिसकास नङा होमबा आरो बेखौथ' जोङो फरायनावौ मोनदों ना केमेस्ट्रिफोर फरायनायाव मोना होमबा जेरै फिमेल मेल फिमेल होननायाव हायो बेफोरनो मोनो अ बेफोरखौ जोङो फोरनाव मोनो स्टेमेन ना मा होनो नेपलेण्ड पलेण्ड फिसा फिसा फिसा फिसा बेगर थायोना गेजेरावहायो नङा होनबा
अ
ओ बिदिनो सारि लाख टा टाइपनि बेलेग बेलेग स्पिसिसनि मा होनो बिदि दम फां बिबार थायो आरोना फुरा दुनियाव हायो
अ
खौ मिन्थिनो मोनो होमबालाय जोङो आरो बिदिनो बेलेग बेलेग बिबार थाबाव बिदिनो लटास जेरै जों दैयाव नुयोना लटासखौहायो ओ बिदिनो कारनास ओ मेरिग'ल्ड सानफ्लावार नङा होनबा चेरि ब्लुसोम चेरि ब्लुसोमथ' जापानाव बांसिन नुयोना चेरि ब्लुसोमहायो अ बिदिनो बेलला बिदिनो बिबार दंबावोलै नामफोरखौनो मा मा मोनथाय एसे नोंबो खिथादोलाय बिबारनि बारै माथाय
बिबारजों बिबारदों मुलिबो बानायनो हायो खोनादों आं मुलि बानायनो हायो
औ नों गोथ' औ
मुलि बानायो फाय फुराना जामानाफोरा बानाय फैगासि दं दाबो बानायोदा होनबा मिथिया आं बांद्राय
अ बानायो बानायो बिबारजोंबो मेडिसिन बानायनो हायोथ' । बिबारजोंबो मेडिसिन बानायनो हायो ।
उम
ओमफ्राय ओमफ्राय मा मा जाबावोथाया जोंहा मा मा मेडिसिन बानाय जायोथाय रमा मा मा मेडिसिन मोनथाय आं मि थिथारोमोनलै बिदिनो बिबारजोंहाय जोंङो निम निम बिबारजों जोंङो मेदिसिन बानायनो हायोना थमबा नङा होनबा आयुरवेदिक आयुरवेदिकबो बानायनो हायो
निमा बिलायसो
अ निमा बिलाइसोमोन ना निमा बिलाइसोना आसा औ नंगौ नंगौ हि बिसका हिबिसका बिकाससो हे बिसकासो हेबिकासङाय जोंङो मेडिसिन मोन्नाय बिदिनो जोंनि ब्लाड प्रेसारखौहाय खमायनो थाखाय कलेस्ट्रलखौ जोंङो खम बानायनो थाखाय बानाय जों हे बिसकासजों मेडिसिन बिदि नोङा होनबा ओमबाय जोंङो खाम माइ जों हाय जोंङो बिदिनो एनजाइ एनजाइटि खम खालामनो थाखाय बि दि माबा बाननो हायो जोंबो। नोङा होनबा बिदिनो मेल्ला इदिनो उम-उम बिबारफोर दं ना बिदि जों मोजां खालामाना जेरै- सा-सा-सा फोरबो अबेबा साहाबो बानायना बिबारजों बिबारनि साहाबो बानायो लागायना। होयोना नङाबा फ्रेस मोनलायो जों बोलो बारायो उन्दुनायाबो मोजां जा जायो बिबारजों नोङा होनबा थां आरो बिबारखौ आरो बिबारखौ बिदिनो जोंङो बेलेग-बेलेग धोरोमनि माबायै बाहायनो हायो आरोना बिबारखौहाय यो आरो खिथाब्ला बिबारनि बारायनोसै नोंथाङा आंबो एसे सानगासि
बिबारखौ। दा डेकरेसनाव इउस खालामो मेलला हाबाफोरावबो इउस खालामो। हाबाल' नङा फुजा-फुजायाथ इउस खालामखायो।
अ फुजायाव बाहायोना औ-औ नंगौथ।
मेल्ला-मेल्ला बिउटि बि माबा मा बिउटि प्रदाक्ट आवबो इउस
अ नंगौ देलायनाय मानायावहाययो आ बाहायो। आरो ए जोंनि से-सेनावबो बायो सेन सेनावबो। सेनावबो बाहायो औ। औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ मा मा सेन बानाय जायोमोनथाय। हो?
मेल मो-मोदोमोना।
माबे मा होनदों नोंथाङा माबा। अ मोदोमो मार मोजां मोजां मोदोमोनथ नंगौथ जोंङो जेरै- मोजां मोजां मोनसे पारफिउ बानायनो हायो आरोना लगायना जोंङो वाइट फ्लरेल नामाहोनो एसे। बेखौ बानायनो हायो जोंङो फ्रेस फ्लरेल-फ्लरेल ग्रिन। फ्लरेल गरमानट बिदि थाइपनि मेरला टाइपनि। माबा थायो आरोना बिदि फ्लरेल गरनखौ जोंङो जेसमिन जों बानायो जेसमिन जेरै- ब्लुसबजों हायो फास माने बिदिनो बेलेक बेलेगक कवासु हायो बेला बिथा मोनसे मेरला बिदिनो फा दंना बिबारखौ नांगौ जायो पारफिम बानायनायाव आसलथे। माने बिनि मो दोमनायफ्रानो बेलेग-बेलेग थायोना बेलेग बिबारना बेलेक मोदोमो। आरो बिदिल नोङा बेफोरखौ जानायावबो बाहाययो बिबारखौहायो। नङा होनबा? नोंथां।
जानोबो अ' हय।
बाहायो बिबारखौहाययो जेरै- आइसक्म्रि लटासनि आइसक्म्रि दो स जादों लटासनि आइसक्म्रि मिथिगौना अ' मा दा माबो माद मोजां जायोलै लटासनि आइसक्रिम जादों आंङो। गोथावबो जायो अ गोथावबो जायो मा-मा बानाय जायोथाय? इदिनो आइसक्रिम बानाय जायो ओमफ्राय जों मेडिसिनबो मेडिसिन-मेडिसिन फ्रावबो बाहायो एखौथ बुंखाबायमोन जोङो बिबार खौहाय ओमफ्राय देलायनाय साजायनाय मोदोमनायफ्रा बाहायो आरो न'फोर न' बां । सा माहोनो साजायनायाव बाहायो फुजायावहाय बाहायो बिबारखौहायो गुफुर गो जाना फुजायावथ ओ बिदिनो बिबारखौ बाहायो ओमफाय जानायफ्राव बिदिनो बिबाराबो मा मोजां आरोना मोदोमफोरनि थाखाय जोंनि सि स्किननि थाखाय मोजां मो जोंनि महरफोरनि थाखाय मोजां सिंनि देहानि थाखाय मोजां। ओमफ्राय बिदिनो मा मा जानायाव जों जानायाव बाहायोथाय जानायावहाय जोंङो हेबिसकास हेभिसकासखौथ बुंङो ना बेजों हेभिसकास जोंङो माबा जेमस बानाय जायो जेम जेम जे ज आर बादिया बानायनाय बिदि बेखौ बानाय जायो गोजा गोजा जायो नालाय बिदिनो गलाब जामुन बानाय जायो रसनि बिलायजों हायो गलाब जामुन नङा हबा चिराप आइसक्रिम आइसक्रिम बिदिनो आरो बेलेक बेलेक माबा बानायजाबाव आरो ना बेलेक बेलेग फुइस माबा फिथाइ सामथायफोरजों बानायजाबावो आरो बिदिनो अबेबा अबा बांसिन सुगार जायो आरो ना इदिनो अबेबा अबेबा नायै नायै जानांगौ नङा हबा बिबारफ्राबो बिबारावबो नुआखै नोंङो माद बेरे बिदैफोर बाफैयो बेफोरनि गोदै गोदै माबाखौ बोना लांङो नङा होमबा नेक्टार न बेयो बेरेमोदैफ्रा एसे नोंथाङा मा बुंबावदों खोमा बिबारनि बारै मा बुस्थु
बिबालै न आव बिबार गायो
अ मा आजि खालि मानसिफोरा न बां बिबार गाइनाय दोननांगौथ मास्क साफाय साजायना दोनो ना बिदिनो न बांफ्रावबो मा साजायनो नांगौ अ गोसो बेखौबो आराम मोनो आं सानथि मोनो बिबार बारिबाथाय नोंङा होमबा साफा सान्थि मोदोमनाय जायगाफोराबो मोजां जायो बाथ आवासि बि जाया थ मोजां मोनदों बिदिनो गोदो गोदायनि बिबारफोर दंनाा गोदो गोदाय टाइमनिबो बिारफोर दंना बेबोथ मा दाम जाखायो फ्लरि वान सिक्सटिफर मनटेसे सिया एस' थ्रिस मिलियन बसोर अ पुराना बे बिबारा बेखौ दा दं द दाथ' गैला खोमा बेफोरो दा बेफोरनि नाथाय मोनसे फसिल बानना दोनदों मोनसेयाथ' आर केफ प्र होननाय बि स' माने वान थुइन्टि फाइभ मिलियन यार्सनि बियो फुराना चाइनायावहाय बिदिनो फुरा मोनसेयाथ' स्पेननिमोन मोनसेया चाइनानि मोनसेयाबो चाइनानि आर ना ना मोनसेया होननाया बेबो बिदिनो फुराना फुराना दाइनिब थायो हो
बबाव ब गैला
औ अबेबा अबेबखौथ' गैला अबेब बबेबखौथ' नु मोनला बिबायार ब औ नोंगौथ'
न माबाबो जायोना बिबार बिबार देबो जायो
हो
र रज रस देबो जायो गुलाब दे जायो
अ अ रसदेबो जायोथ' बिबार बिबार बिबार देबो बाननांगौथ' बिबार अब्ला मानसिफ्रा गानस एसे एनै बिबार गायगोन ना साफा नों बानायगोन ना जेरै नेसनेल फ्लावार दा इन्टारनेसनेल फ्लावार दे जायोना बेफोरो मार्च तुइन्टि वान जायोना मार्स तुयथि अनाव हायो अब्ला मानसिफोरा बिबार गायो मारच तुयथि अवानाव जायो नेसनेल, इनटारनेसनेल फ्लाउवार देया ओमफ्राय मार्स बेवहाय नेसनेल आरोना बिदिनो बिबिार बिबार गायनायनि दिन बानायनांगौ दे मानसिया बिबार गायगोन अब्ला साफा बानायगोन ओमफ्राय बिदिनो दिन जाब्ला ल' बिबार गायगोन मान गोसो जाबा नों बिबार गायनांगा आरो गोसो जाहोनांगौ ने बिबार बा नोंनि नोंनि सारन्दिंआ मोजां जागोन नोंनि नेचारा बानो मोजां जागोन मोदोमगोन साफा नुगोन गोमो, गोथां, गोजा बेसे रमायना नुगोन नङा हबा नोंथां
अ नंगौ
आरो मा मा मिन्थिबावगौ नोंथाङालाय जुहादनि बारैलाय
बिबारनि बारै म आरो
बिबार अ एसे सानलाय अ बिबारखौथ' जोङो गि गिफ्ट बादिबो होयोना बे माबायावहायो ओरै फुरा गिद - गिद बेंकुइट बायदि बानायना बिबार होयो नङाबा बुके - बुके औ नंगौ थ आरो बिबारखौ गिप्तबो होयो जोङो बिबारखौबो मा बिदिनो मा होनो लाक्जारि बायदि मा लायाना लाक्जारि - लाक्जारि बिबार थायो अबेबा नर्मेल बिबार थायो अबेबा एनसिन्ट बिबार थायो बिदिनो बेले -बेले थाइननाय बिबार थायनाङा जेरै लाक्जारि बिबार प्राइज स्लेस फुरा बेनि बादि प्राइजखौनो होनजाया खम ब क कदु फुल फ्लावारहोनायखौ ग पदु फुल कदुफुल बियो श्रीलंकायाव मोनो आरोना बेखौथ' बायनोनो हाया राव मानसि दुसिया
उम
माने मोना जाबानो बियो थैलाङो आरो ना माने बेखौ बेखौ माने बेखौ मोनां जानानै थैलाङो बिदि आर ना बायनोनो हाया बेखौहायो बेखौ माने फाननोबो हाया बिसानो बिबार इयो‌ खनदु फुला
औ
मोनायावल'- मोनायावल' बियो रोगो माने खुलियो सानावहाय थैयो मोनायावल' फुलिया म थानानै थैयो म गायनोबो खस्थ' जायो फाननोबो खस्थ' जायो ओंनो बेखौ जोङो बिदि बदि बानायनो हायोबा नङा होनबा उनावहाय मोनसे दं से जेन नसगे अरसिड इयो बेखौ दुइ क्रर बे बिबार नाङा दुइ क्रर मिथिगौ दुइ खौथि बेग बिसे बिबारनि दामा म बेखौ मानसिफ्रानो बानायो आर ना ओइद मानि आद बोसोरनाव बेखौ बानायना होयो बेखौ मानसिफ्रा बानायो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जुलियेट रस फाइभ मिलियन डलार
जुलिइद दस
अ माने अलमस्ट होनजायो आरो ना थि बिदि थाइफनि उनावहायो माने ओ बाजि बाजि, बाजि ओ ओमफाय मोनजि बिदिनो मेरला थायफनि ओ गल्ड अफना बुलाव अरसिद मा नै बिदिनो मेलला थाइपनि बिबार थायो आरो ना मा प्रिमियाम प्रिमियाम थायो बिबार बबेखौथ' बायनोनो हाया दामि माने दामि दामि मानसिफ्रासो बायनो हायोना। नङा होमबा मेल्ला जागा जागा बेलेग - बेलग बिबार नुनो मोनो जोंथ' दाबो बिबार बिबारखौ नुजोबाखै खोमा बेलेग जायगा थांगोन बेलेग बिबार नुगोन जोङो नोङा होमबा
ओ ।
बेखौनथन बेखौनो होनो बिबारनि बारै मिथिना मोजां मोनबाय आरो ना नोंथांनिफ्राय । मोजां साननानैनो आंनो खिन्थाहरदों बिबार नोंथाङा नङा होनबा? औ नों मोजां दे मोजां नोंथाङा आरो माबा बुंबावनोबा नोंथाङा?
नाव माबा नोंथाङा गायगोन नामा बिदिनो बिबारफोर?